हेल'
हेल' औ
औ खोनादों
थिगानो दंना खबरा?
औ खबरा थिगानो
औ दे होनोमब्लाा जों दिनैनायसै भैरबकुन्द'नि सोमोन्दै न
औ जागोन।
अ दे होनोमबा जागायनोसै जों।
औ
भैराबकुन्द'आ जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे मोजां आबहावाजों सोरजिजानाय मोनसे पिकनिक स्पट जायगा। जों बेयाव जायफा थांनाय जायो आरोना? उ ओमफ्राय नों थांबानो थायाखै।
थांबाय बिराद मोजां सोरगिदिं मिथिंगाजों बुंफबनाय।
उ ओमफ्राय आं उम उम
गेजेरजों दैसा बोहैलाङो।
नंगौ दैसाया अरुनाचलनिफ्राय आरो भुटाननिफ्राय फैयोना?
औ नंगौ
औ ओमफ्राय बे बेयाव मेसेंआव नै दिसेम्बर जानुवारिनिफ्राय गोबां मानसिफ माने बेरायनो दावबायारिफोर फैयो आरोना उम आरो नै दानि गरम बोथोरावबो मानसिफ्रा माने दैसायाव दैसाया गुसु जानायनि थाखाय दुगैनो थाङो आरो।
आरो लोगोसे गोबां बेयाव गोबां मानसिफ्रा लोगोसे बिदि पिकनिक जानोबो थांगनो नांगौ दा
औ औ
ओमफाय नोंथाङा थांबायानो थायाखै?
जों आं पिकनिकथ' जानो थाङाखै नाथाय आं थांनानै माखासे थासारिफोरखौ नायहैबाय सम सम थाङो बेजोंनो माने उदालगुरियाव थांबा बारस' लांनाय जायोना ओमफ्राय आं बेयाव मोनसे बुस्थुखौ नोजोर होगासिनो दङ आरोना ए बेयाव गोबां जायगानिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय मानसिफोर फैयोना पिकनिक जानो ओमफ्राय बेयाव फैनानै माने मानसिफ्रा पिकनिक जायो बिदिनो गोबां जाग्रा बेसादफोरखौ माने लाबोफायो आरोना जेरै खोनादो
खुलुमबाय
जेरै पलिटिन पेकेटनि सिङाव थानाय बेसाद आरो बिदिनो लोंग्रा मुवाफोर जेनेरै प्लास्टिक बथल प्लास्टिकनि गिलास दिस आरो बथलफोर बेफोरखौ माने जानला मोनला गारना दोनो आरोना बेफोरखौ माने आंनोबा आंनि बायदिबा माने मोनसे डास्टबिन सिस्टेम थानांगौ आरोना उम बे डासटबिनाव औ औ बे डास्टबिनाव माने दोननानै ओमफ्राय आरो बे डास्टबिननिफ्राय लांग्रा जेनेबा लांनो फैग्रा गारिफोर थानांगौ बा मानसि इमप्लयिफोर थानांगौ आरो बहाबा बहाबा उदां जायगायाव लांनानै बेफोरखौ सावनायनि आरो बाहाय जाफिनग्रा बेसादफोरखौ जेनेबा बे गाबारिफोर लाङोना बेफोराव हरनो हायो आरो सावथावनाखौ सावनानै माने जायगाखौ साखोन सिखोन दोननो हायो आरो नोंथाङा बेनि फारसे आरो माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा?
आंनि बुंनो गोनांथ' बेनो नोंथाङा जि सानदों साखोन सिखोन लाखिनो बियो जोबोर मोजां बिदि साननांगौ आरो नांगौबो मानो होनबा गोबां बेबायदि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां दावबायारिफोरा बिदि बेयाव पिकनिक जानो फैयो आरो लोगोसे बिदि जोंनि सोरगिदिं आबहावाजों बुंफबना थानाय मिथिंगानि समायना महरखौबो नायनो फैयो। आं आं सानायाथ' बेनो साखोन सिखोन जानांगौ
औ औ अब्लाना माने साबसिन जायोना
औ औ
जेनेबा थांनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो बिदि बथल बिदि लेथ्रा खालामनाय बिदिनोदि बायदिसिना नायथावै मुवाफोरखौ जेनेबा नुहैब्लाथ' गोसोआ बहा मोजां मोनो न'
औ औ
जायनि थाखाय बेफोर जायगायाव जेनेबा जोङो मोनसे रंजानाय माने गोसोआव अनुभब खालामसो थाङोना दानि सिटुवेसनखौ नुबाथ जेनेबा थांनानै गोसोखो माने गाज्रिसो मोनहैयो आरोना
औ औ दा नोंथाङा बेवहाय माबायदि सा साखोन सिखोन खालामबा आरो माबायदि थासारिया बिदि साखोन सिखोन लाखिबा मोजां जागोन सानो नामा
साबसिन जानाया
औ औ
औ जेनेबा बेयावथ पिकनिक स्पक जानो फैनायाव जेनेबा सरकारा जेनेबा एसे राहा लानो हायो जेनेबा इमप्लय सानैसो दोननानै बा सरकारि नङाबाबो जेनेबा जेयाव बेयाव जेनेबा फरेस्ट डिपार्टमेन्ट दं आरो बेखौ सामलायग्रा बे जेनेबा रिजर्टखौ रिजर्ट बायसयानो जाबायना बियो
औ औ।
सामलायग्रा जेनेबा कमिटि थायोना बिसोर बेखौ खालामनो हायो आरो ना। ओमफ्राय मोनसे माने बिसोरनो जेनेबा गारि फैयो नालाय, जेनेबा गोजान फोरनिया बिसोरनो माने मोन जे बै पेपार बानायना होनांगौ आरो ना प्रिन्ट खालामनानै। माने बेयाव रुल रेगुलेसन लिरना होनांगौ आरो।
औ।
जेनेबा बेयाव बिदि खाम, बिदिथा खाम, जेनेबा बे मिथिंगाखौ मोजां लाखिनो आबहावाखौ जेनेबा जायगाखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय आरोना। जेनेबा प्लास्टिक नि मुवा बेसादफोरखौ जेनबा मेथाइ बायदिसिना बेसाद जायफोरानोखि आबहावाखौ लेथ्रा खामो गुबुंले खामो बेफोरखौ माने, जेनेबा सावखांबा सावनानै बा डास्टबिनाव दोननानै। नै जे मोजां जेनेबा लाखियोबा मोजांसिन जागोन आरोना।
औ जागोन।
आरो बेबो मोनसे खोथा आं बेखौबो नुनो मोनबाय। जेनेबा बेयाव जौफोर लोङो मानसिफोरा। लोंग्रायाथ लोंखागोन आरोना। बेखौथ मा बुंनो? बै बथलफोरखौ बुख्रेबलाबायना गालाङो। आरो बिसोर बथल बुख्रेबनाया दैयाव बोहोलांगोन। दैखौथ गोबां खामानियाव जेनेबा बै आफांनि मानसिफोरा मानसिफोरा बाहायनाय जायो।
औ औ।
बा बिफोरजों दैफोरजों बैयाव जेनेबा आबाद फोथारफोराव हाबबा मानसिनाव हाबगोन माने खहा खालामनायनि माने लामायाव दं आरोना। आरो जेरै बे दैयावबोथ दुगैयो मानसिफ्रा फैनानै। बेयावबो जेनेबा जुथा गाननाथ दुगैयाना बांसिनानो जुथा खुनानै दुगैगोन बेयाव हाबलाबायजानो माने गिनांगौ आरोना ओम।
आरो लोगोसे बे भैरबखुन्द जि पिकनिक स्पट, बेयाव थाङोबा जोङो गोबां बेबायदि मि मिथिंगानि सोमखोर, बिदि हाजो हालाफोर जोंङो नुलाङो आरो लोगोसे, बेबायदि मोजां मिथिंगाजों बुंफबना थानाय सोम खोर हाजो बिदि जों नायनो मोनलाङो आरोना।
औ।
ओमफाय नोंथाङा बेफोरनि फारसे मा सानो?
औ नंगौ। जों सोमखोर मिथिंगानि समायना महरखौ जों दैज्लाङाव बांसिन मोजांसिन नुनो नुयो। जे अखाफ्रा फैनानै। बिफां लाइफांफ्रा सोमखोर जायो। बे थारैनो सैथो। नाथायबा। बे मेसेंनि समाव। जाय समाव बार अखा अखानि खम जायो आरो बार बारनायनि बांसिन जायो जायनि जाहोनाव हाग्राया रानस्रावनानै राननानै
औ
बिनि जाहोनाव माने माखासे सुबुं दुथां सुबुंफोरा अर लागायना होयो बे हाग्रायाव अब्ला गोबां बार बारनायजों गोबां खामनानै माने गोबां नस्थ' जायो बेयाव जिब जुनारबो खामफालाङो आरो मिथिंगाखौ बे बिफां लाइफांखौ रानस्रावस्राव महराव गाज्रि नुयो आरोना
नंगौ
दा बिनि फारसे जोङो माने होबथानांगौ माने जों गाव गावनो बुजिनानै खामाबा मोजां जायो आरोना।
औ नंगौ आरो नोंथाङा बे भैरबकुन्द'नि फारसे माबाफोर बुंबावनो दंबावो नामा?
दाथ' बुंथ'ला अब्ला जोङो दोनथ'सै खोमा न'?
औ औ दे
औ दे जों दिनैनि सावरायनायखौ एसेबां दोनथ'नाय जाबाय।
ओ दे दोनथ'नाय जाबाय।
दे
दे